औ। हेलौ हेलौ नोंथां खोनादोंना औ औ दे जों बिदिब्ला दिनै ओ बर'फोर जि आसार बनायनानै जों ओ बिफां लाइफांनि फिथाइनिफ्राय मोनो बेखौ आसार बनायो। बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नोंथां थाङाबो माबाफोर सावरायनोबा सावरायग्रोनो हागोन दे ।
औ दे जागोन, जोङो दायो बे समाव आसारनि बागै सावरायनि ओ जोंहा दायो बे समावहाय गोबां फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो दैज्लां बो थोराव मोननो हायो जेरै जि फिथाइफोरखौ जोङो आसार खालामो । थाइजौ थाइजौखौबो जोङो आसार बनायो । थाइजौखौ जोङो बिफांनिफ्राय हाननानै जोङो मोजाङै साखोन सिखोनै सुनानैहाय जोङो सिग्रां ग्रो ओ साफा खालामनानै जोङो थाइजौ फिथाइखौ जोङो जो थोनै लाखिना दोनो बिनि उनावहाय जोङो ओ मोनसे माबायावहाय ओ
औ
किसुमाना बयेल खालामो किसुमाना गोथाङै माबा खालामनानै दोनो। थिग बेबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन बा गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो आसारफोरखौ बनायनो हायो जायो थाइजौ आसारखौ जों खालामोब्ला जोङो सिगां थावफोरखौ जोङो गुदुं इसे एसेबाबो बयल खालामनानै लायो बेनि उनाव जों मस स्ला मस्लिफोरखो जों जोङो रेलि खालामनानै लायो जिरा बा अनेक बेबादि बिदिनो ओ मस्लाफोरखौ जोङो देग्रोनानैहाय जोङो मिक्स खालामनानै जोङो बुथुमग्रोयो जेब्ला जोंहा बै थावा जेब्ला गुसु गुसु जागोन अब्ला जोङो बेखौहाय जोङो थाइजौ खौबो जेब्ला जोङो बयेलनि फ्राय बोखांनानै जेब्ला गुसु जागोन एसे फोरानदबगोन बिनिफ्राय जोङो ओ मोनसे बथ थल बा बैयामावहाय जोङो सो फोनानै दोनो सोखांनानैहाय जोङो बे खौहाय मस्ला मस्लि सोनानै आरो बे गुदुं खालामनाय थावखौ जेन जिहेतु जोङो गुसु खालामो बेखौबो जोङो उनाव फाय बे बैयाम सिङाव दोननानै जोङो बे खौहाय ओ थेमा खौहाय थेमानि हफाखौ जोङो जेब्ला मारि थेना दोनगोन बिनि फायनो जोङो ओ सान फाय सानफा सानफानि सानफा जोङो बिबायदि सानदुङावहाय जोङो दिहुननानै होयो। आरो बेबायदिनो आमलाइ फिथाइफोर दोङो। आरो गोब आरो जोङो मा खालामो बै औवा मेवाइ बे समावहाय मोन नो हायो दैलां समाव बे औवा मेवाइखौबो जोङो दाननानै मोखै खालामो आरो ओ खिसुमाना फानलु फरिं बै फानलु फिसा बा बोरदोन होननानै बुङो। बेखौबो जोङो बे औवा मेवाइजोंहाय लोगोसेयै जों आसार खालामनानै दोननो हायो आरो मोखै मोखै मानि बे मोखैखौबो जोङो आसारखौनो होनो। ओ सोरबाया दिनै बे मेवाखै गोरलै गोरलै । है दाननानै। मिजि मिज दानना दोननानै बैयामाव सोना। दोननानै। ओमफ्राय ओ ओरैनो बुलहै जों। खै आसार खालामनोब्ला जों ओरैनो सोना दोनो बेनो जोंहा मेवानि आसार। आरो बे ओ माबा। जोंहाय। फानलु फिरिजों खालामनाय बेबो आसार आमलाइ आसार बे थाइजौ आसार। आसार। गोबां रोखोमनि। फिथाइ सामथाइखोनो जोङो। जोङो मा होनो। आसारखौ जोङो बनायनो हायो। दायो नोंथाङाबो आसारनि सोमोन्दै? फंनैसो बुंनो हागोन।
औ-औ आङो दियानि सोमोन्दै बुंनो लादों दा। दैज्लां बोथोराव बेबायदि। मेवा मोनो बेबायदि। मेवाखौ जोङो बेबायदि। मेवाखौ जोङो दाननानै लायो बेनि उनाव जोङो नआव लाबोनानै। बेबायदि थासिनानै एबा सेखादों हानानै लायो मेवाखो आरो बेबायदिनो मेवाखौ जोङो बेबायदिनो मोजां हा बथलाव। सोनानै दोनो आरो बिनि उनाव जोङो ना गोरानदों मेवादोंबो बेबायदि। बिदि आसार बनायनो। हायो। बेबायदि आस आसार बनायनायाव ना गोरानदों। हगारदों मालायनायाव जों नाखौ मोजां फारों बेबायदि एवनानै लागोन। बिनि उनाव आरो बिदिनो। सामब्राम फानलु एसे होफानानै होगोन आरो मेवाजों जमा जोङो सोनानै। बथलाव दोनगोन आरो बिनि उनाव जों ओरैबायदि आसार बनायनो हाबावोदि जलफि। जलफि आसार उम बेबायदि जलफि आसाराव जाबाय बेबायदिनो जलफिखौ जोङो बिफांनिफ्राय हानना लायो। गोन बेबायदिनो हानना लायनाय। नि उनाव जों बिदि जलफिखो दैबो गुदुङाव बेबायदि रुगोन जोङो अ दों रुनानै बिनि उनाव आरो बेखौ जोङो दैखौ फोरानगोन गुसु जाजासिम बेबायदि बिदिनो दोननानै जोङो बेनि उनाव आरो थाव थाव एसे बेबायदिनो बायनानै लाय गोन बिनि उनाव थावखौबो जोङो साराव बेबायदिनो गोदौ होगोन। फुदुंगोन बेनि उनाव जों बे ओ बथलाव सोनानै जोङो थावखौबो एसे गुसु खालामना लानानै बिनि उनाव जोङो बथलावहा थावखौ सोनानै होनाय जागोन। आरो जोङो मोनबावो दा दैज्लां बोथोराव थाइजु। बेबायदि थाइजुखौबो जोङो बेबायदि आसार बनायनो हायो। बेबायदि थाइजुखौ जोङो बिफांनिफ्राय हाननानै लायो। गोन बिनि उनाव जोङो थाइजौखौ बेबायदिनो ओम मोनब्रैसो बेबायदि सिथा खालामनानै जोङो हागोन बिनि उनाव बिदि हाखांनायनि उनाव जोङो बे थाइजौखौ जोङो फोरानदब गोन बिनि उनाव दै गुदुंजों एसे सुस्र'गोन बेनि उनावहा बे थाइजौखौ जोङो थेमायाव सोनानै दोनगोन आरो बे बेबायदिनो थाव खौ जोङो बिदि फुदुं गोन फुदुंना लानानै आरो बेबायदिनो थावाव जोङो ओ थावखौ जोङो रुनानै हो गोन बेबायदिनो थेमायाव सोनानै दोनगोन बेनि उनाव जोङो ओ बेबायदिनो जोङो सानाव बेबायदि सान ओ ओंखारनाय लोगो लोगो फुङावनो जोङो बेबायदि सानदुंआव बे जाथिजेन बथल बे बर थलखौ जोङो दिहुननानै होबाय। थानाय जागोन आरो आरो बेबायद दिनो आसा सार खालामनो हाबावो। मेवा मोखै मेवा मोखैखौ जों ओरैबायदि आसार खामो ओम जों मेवा मोखैखौ बेबायदिनो बे ओे बेबायदि औवानिफ्राय लाना फैनानै जोङो बेबायदिनो न'आव दालायाव बेबायदिनो दानना लानानै ओ बेबायदि सान्दुङावहाय एसे से दोनगोन बेनि उनाव आरो बेखौ थेमायाव सोनानै जोङो थावखौबो जोङो फुदुं खालामनानै बेबायदिनो सोनानै दोननाय जागोन। नोंथाङाबो आरो ओम आस आसारनि बागै बिदि मिथिना मिथिबावोबा सावरायनो हाबावगोन।
ओम आङो बे समाव आसारनि बागै बुंबावनो जोंहा दायो बै नारें काजि खाजि फिथाइ नै बेफोरखौबो जोङो आसार खालामो आरो नारें आसु गुर होननानै बुङो। नैबेफोरखौबो जोङो आसार खालामना दोनो नारें आसुगुरखो जोङो बिफांनिफ्राय खानानैहाय सिगांग्रो जोङो। सानि बिगुरखौ जोङो सैग्राब सै ख्लाबनानैहाय जोङो दसे सम सं माबा होनो दै गुदुं एसे खालामनानैहाय बे नारें आसुगुरखौ सोमना दोननांगौ बिनिफ्राय जोङो बिनिफ्राय जि गो ओंखारो नैबेखो जोङो बे सै नायनि दै गुदुङाव सोमनायजों लोगोसे बिनो बिनि गोखाया गैया जायो आरो जोङो बिनि उनावहाय संख्रि होनानै जोङो बैयामाव हा सोना दोनो बेनिफ्रायनो जोङो नारें आसुगुरनि आसारखौ खालामनो हायो। देहानि माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा बा माबा मोन से देहायाव ओ जोंहा उसुबिदाफोर माबाफोर फोर जायोब्ला जि थु ना बेदर जाथ नानै जेब्ला जोंनि देहाया बाल बा माबा मोनसे जायो अब्ला जोङो बे जोङो बाहायनो हायो आरो आरो आसारफोरखौ खालामनो हा बिनिफ्राय थाइजौ औ बेफोरखौ जोङो मिक्सार बेबायदि आसारफोरखौ जों खालामनो हायो। आरो गोबां फिथाइ सामथायाइफोर दोंबावो जेरैहाय जल बाय बे जलफायनि आसाराबो बेखौबो जोङो थाव गुदुंफोर खालामनानै जोङो ओ‌ आसार खालामनो हायो आरो गोबां दोङो बेबायदि आसार खालामग्रा फिथाइ सामथाइफोर प्लाम बेखौबो जोङो आमलुखि बे खौबो जोङो आसार खालामनाय जायो ओ जोंङो जेब्ला ओंख्रि जोंहा जिहेथु जान नायाव ओंख्रि गोनजा बा दालि जहल बे बेफोरबायदिल' जायोब्ला जोङो बे आसार फोरजोंनो जोङो ओंखामफोरखौ जोङो जानो हायो जों बाहायनो हायो
उम उम आरोनो बेबायदि औ जोङो आसार मोनबावो ओ जे जोङो दे दाउ ब्रयलार दाउ ब्रयलारनिबो आसार खालामनो हायो अमा बेदरनिबो आसार खालामनो हायो आं गिबियावनो दाउ ब्रयलारनि आसार खौ बुंग्रोनोसै सावरायग्रोनो जाय अ गिबियाव जोङो बे दाउ ब्रयलारखौ जि हाथाथायनि । ओमफ्राय बायनानै लाबोगोन बेबायदि बायनानै लाबोखांनायनि उनाव न'आव एसे गोदानानानै लागोन गोदान खांनानै फिसा फिसा गो दाना लानानै बिनि उनाव ओ दैजों जोङो बेबायदिनो ओ गोदौहोनानै लागोन । बेबायदिनो मोजां दैदोंहा फोमोन गोन बयल खालामगोन बिनि उनाव आरो बे आसार खौ जोङो सान्दुुंङाव एसे होनानै दैखौ फोरानगोन । बिनि उनाव बियो फिसा फिसा जाबाला जोङो बेबायदिनो आरो बेबायदि थाव थावबो जोङो बेबायदि हाथाइनिफ्राय बायना लाबोनानै उम थाव संख्रै फानलु बेबायदिनो मस्ला मस्लि गोबां जिरा । मिट मस्ला आरो बिदिनो फानलु बेफोरखौ जोङो होफानानै बेबायदि । आसारखौ बनायनो हायो आरो बिनि उनाव अमा बेदरनि आसाराबो बेबायदि नो जोङो ओ रदबनानै लागोन बिनि उनाव हाब बयल खालामखांनानै बेबायदि ओ सान्दुङाव फोरानगोन बिनि उनाव फोरानखांनायनि उनाव बेबायदिनो मस्ला मस्लि जोङोे थेमायाव सोनानै होगोन । आरो आं बुंबावनो लादों जोंनि बे बर'फोरा जाग्रा फानलु राजा बे फानलु राजाखौबो जोङो बेबायदिनो आसार बनायनो हायो फानलु राजाखौ जोङो मोजां बासिनानै बेबायदिनो बासि बेनि उनाव जोङो सान्दुङाव ए से फोरानगोन फोरनानै बियो फिसा फिसा मोजां गोरान जायोब्ला जों बेखौ ओ थावखौ जोङो बेबायदि रेदि खालामना लानानै थाव खौ जों फुदुंगोन मस्ला मस्लि जों फुदुंनानै लाना बथलाव आरो बेबायदिनो सोनानै दोननाय जायो । आरो बिनि उनाव मोनसे आसार खालामनो हाबावो । थिंख्लिं आसार बे थिंख्लिं आसारखौ जोङो जि ओ देहानि उसुख जायोब्ला गोबां ओ बेबायदि मानसि फ्रा जानो हायो थिंख्लिं आसारखौ बे थिंख्लिं आसारखौ खाम बेनो जाबाय ओरैबायदि थिंखलिंखौ जोङो सिगाङाव जिरनानै लागोर बिनि उनाव जोङो सिनि खौ सिनिखौ जोङो हाथाइनिफ्राय एबा ओ दखान ओ नोगोर सहरफोरनिफ्राय बायना लाबोनानै बेबायदिनो सिनिखौ जोङो फुदुंगोन दैदों फुदुं खांनायनि उनावहा बेबायदिनो ओ दैखौ एसे दोननानै बेबायदिनो बे ओ थिंख्लिंनि आसाराव जोङो बेबायदि होनानै ओ दोनगोन बथलाव सोनानै दोनगोन आ रो फानलुफोर होफायोब्ला जोङो बे बेदिनो फानलुफोरखौबो बे फुदुंनायावनो बेबायदि होफानानै जोङो बेबायदि ब थलाव सोना दोननो हायो आरो मोनसे आसार मो दंबावो जोंनो लागै थाखाय ओ नारें आसुगुर नारें आ सुगुरखौ जोङो बि फांनिफ्राय बेबायदिनो थाइब्रै थाइबासो जोङो खानानै बेखौ जोङो संख्रै संख्रैदों जों मोजां फबनानै ओ हप्तासे जोङो बेबायदि सोमहाबनानै दोनगोन दाबोराव आ आरो बिनि उनावहा जोङो बे ओ खौ जोङो बोखांनानै नै नायगोन अब्ला बि खौ बोखांनानै नाय बा जोङो बेबायदि दिनो मैला बुस्थुआ ओंखारो बेबायदि मैला बुस्थु ओंखारनायखौ जोङो सेखाजों मोजां बेबायदिनो ओ ए हलाबनानै गारगोन बे दिनो साफा खालामगोन बिनि उनाव जोङो बे फिथाइखौ जोङो बथलाव सोनानै दोननाय जागोन आरो बेनो जोंनि ओ उदै गाज्रि जानायाव बाहायजानाय बिदैयाबो बाहायजागोन आरो जि ओ नारें आसुगुर फिथाइ बेखौबो जोङो जानो हागोन नोंथाङाबो आरो गुबुनफोर सावरायबावनोबा सावरायजाबावगोन हेलौ नोंथां अ जोङो दिनै औ दिनै बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय।